औ खोना-खोनागासिनो औ दायो जों बर' नि दोरोङारि खेला जिथु खेला दंना खेलफोर बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नंगौ। औ जेरै बर' नि दोरोङारि खेल होनदोंबाथ जों खमलायनायखौ गुबैयै मोनथियो। आरो ओ आरो डेगआव गेलेनाय होननाय दंमोन डेगआव गेलेनाय खोनादों नोंथाङा।
औ खोनादों खिन्थु आं गेलेनो मोनाखै दै।
औ नंगौ। आंबो गेलेनो मोनाखै मोननाया सोंदोंसो उम
माबा खमलायनायखौ
खमलायनायखौ गेलेयाखै ओरै जोंना ओरैनो जानला मानला खमलायनायसो होदो
अ।
नंगौ। खमलायनाय दं देगाव गेले नाय अन्थाइ अन्थाइ गेलेनाय निफ्राइ ओ बे जों बारनाय गेलेनाया जों फरायसालियाव फरायबा बारनाय गेलेदों। अन्थाइ गेलेनायखौथ मोनथि खायो
औ।
औ गर बा अन्थाइ लानानै गेलेनाया औ नोंथां गेले फेराखै दे बता
गेलेबाय
औ नोंथाङा एसे फोरमायलाय गरबा अन्थाइ लाना गेलेनायखौ माबोरै गेलेयो
गरबा अन्थाइ लानायाथ गासैनिबो एखे थायाना बेलेग बेलेग जायोना खायसे सोलायोना जायगा लायै लायै औ जोंनाथ बिदि गेलेयो फार्स्ट आवहाय फार्स्ट आवहाय खननानै खननायनि गरफा गर फा खनबाय माने बेयो गेलेनाया माने आखाइ मोनसे मोनसे दङ ओमफफ्राय आखाइ फारनैजों गेलेनाय मोनसे दङ बे नों नोंसिनि आर ना माने गेलेग्राफोरनि सायावसो आखाइ मोनसेजों गेलेनायखौ लानो ना आखाइ
दे सिगाङावहा नोंथाङा आखाइ फारसेजों गेलेनायखौ फोरमायग्रोदो
फारसेजों गेलेनाया थ जों गरसे गरसे खनो गरसेखौ खुबै गोदावबाय गोजौआव खुबैबाय गरसेखौ खनबाय आरो बेखौ खनखांबा आरो गरसेखौ खुबैबाय बिदिनो बै गरब्रै ओमफ्रायो खन खांनानैहाय बिनि उनावहाय गरसेखौ खुबैखोनानैहाय गरनै गरनै खननायनि आरो ना बिनि उनाव ओमफायो बिनि उनावहाय सो नो ओ बैखौथ थाइसे होनबाय गरसे गरसे खननाय थाइसे होनबाय ओमफ्राय बेयाव बैखौ थाइनै होनो आरोना जोङो गरनै गरनै खननायखौ ओमफ्रायो ओ मोनसेया जाहैबाय गरसेखौ गोजौआव खुबैबाय ओमफ्रायहायो ओ गरसे खनबाय बिनि उनावहाय गरथाम खनबाय बेखौहाय जों थाइथाम होनो थाइथाम गेलेनाय आरोना औ थाइथाम ओमफ्राय थाइथामनि उनावहाय फैगोन जाहैबाय ओम खब जब फैगोन जोंनावहाय खब जब गरसे गरसे आ गरसे गरसे गारनांगौ आर रो ना
अबजेक्ट नाहैयो ओम खबजोबना हायो ओरै
औ खबजबना होयो आखाइजों गरसे गरसे ओमफ्राय बेलथायाव जाहैबाय आखाइ फारसेजोंनो खबजनांगौ ओमफ्राय हाजोबनायनि उनावहाय जावनांगौ आरोना थायखौ खुगैगदोननाय आजावनांगौ ओमहयो बिनि उनावहाय जोंना बेलथाय दङ खब जबनि उनाव बेलथाइ दाना बेलथायनानै गाहरनायनि आरो ना बेल थाइ बेल थाइ गारहर नांगौ अन्थाइखौ आखाइ फारसेल आरोना हायाव गारनांगौ बे अन्थाइ थाया नांलायनो मोना आरोना बे थाइसे गोलैनायनि हायाव जे अन्थाइ दं बेवहायनो नांनो मोना आरोना बे अन्थाइया जेखौ नों ओ बेलथायदों बे अन्थाइआ बेलथायनाया मा बै अन्थाइ हायावनि अन्थाइनायाव नांनो मोननाय नङा आरो दा बेनि उनाव दङ ओ
बेनि उनावहाय
आखाइ खबनैनिखो
ओ औ आखाइ खबनैयाथ आखाइ खबनायाव थांबाय बिनि उनावहाय बेलथायाव फैबाय ओमफ्राय बेलथायनि उनावहाय खेबथि फैबाय खेबथि एखौहायो मा होनो खेबथियावहाय गरसेखौहाय आखाइ मोनसेयावहाय खेबनानै बै माखासे अन्थाइखौहाय ओ‌ माबानांगौ आरो ना हुथु थुमनांगौ ओमफ्राय खेबसे बिनि उनावहाय ओ साफख्लायाव फैबाय आरोना बिनि उनावहाय साब साख्लायाव फैनानै साख्लायनिफ्राय नर्दि जाबाय नर्दिेनिफ्रायहायो आरो साबख्लायफिनबाय ओमफ्राय बेवहाय मा होनो ओ बाहाय खाबाय आरोना साबख्लायनायनि उनावहाय दा नोंथाङा मारै गेलेयो? जोंना नाथोनथ' बिदिनो गेलेयो।
औ नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो आंबो सिगाङाव आंबो उन्दैयाव गेलेयोमोन। मैगं थाइगं एसे जोङाबो लोगोफोर दङ नालाय गथ' सिख्लाफोर सिख्लाथ' नङा हिनजावसा गथ' बा बै टाइमाव जों ज' हिन्जावसा हौवासा जों बावहाय गेलेलाय बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बाय बिनो आरो जोंनावहाय आखाइ फारसेजोंनो गेलेयोमोन बबे मोनसे आखाइजों बबे मोनसे आखाइजों बिथाङा कम्फर्ट जायो बे आखाइजों गेलेयोमोन आं राइट हेन्दार नालाय आं राइट आखायजो आं दा आखाइजो गेलेग्रा बेहाय जों गरबा अन्थाइ लायो बे गरबा अन्थाइखौ लानानै ओ ओ गि बेयाव जोङो दोननो गासैखौ गरबाखौ जों गानो गारना लायो हायावहा औ गार लानानै मोनसेखौ खनग्रोनानै बिदिनो आरो गोजौ गारखां गारखाङै खनलांबाय थायो गासिबो गरसे से गरसेयै औ बिनि उनावहा आरो गरबाखौ आरो गारो जरा जरा मोननै मोननै गरनै गरनै खननांगौ दाना फाय मोनसेखौ आखाइयाव लाबाय गरबा अन्थाय नालाय अनथायनि मोनसेखौ खौ लानानै आरो मोननैखौ जरा जरा खालामनाय फाय गरसेखो आखायाव लाबाय बेखौ गारखांबाय गोजौहा आरो मोननैखौ खनखाङो। बेबायदिनो आरो मोनसेखौ गारखांबाय आरो औ थायनैखौ खनखाङो। बिबादि थाइनैनो थांबाय बेनाव थाइथामावहा जों गा मोनबाखौबो गारखांबाय ओमफाय खेबसेयावनो मोनसे मोनसेखौ हमनांगौ गिबियावहा मोनथाम गरथाम अन्थाइखौ खेबसे खाथियावनो हमखांनांगौ गारनानै गोजौ गरसे गारखांनानै। ओ बिनि उनाव बिनि उनाव बेखौ हमखांनायनि उनाव आरो गरसेखौ हमनांगौ गारखांनानै।
अ जोंना ओमफ्रायहायो गरसेखौ हमग्रोगोन ओमफ्रायहायसो उनावहायसो गरथामखौ खनसेनो खननांगौ।
औ। बेबायदिनो एखयानो औ ओमफ्राय बेनि उनाव बे हाम जोब्बायना? गरथामजोबनायनि उनाव जों आखाइायावहा गारखा थाङो ओरै आखाइ आखाइ खालानि गोजौहा गासैखौबो औ बिदिआनो गरसेखौ हायाव गारनानै खनखांनानै आरो ओरै साबखांनांगौ गरब्रैखौ।
उम।
गरब्रैखौ साबखांबाय बिनि उनाव आरो धुपा ना धुप होनना बुङो ओरै जज गाखांनानै हायाव दोनो गरब्रैखौ ओमफाय उनावहाय आरो गारखो नानै आरो गदब्रखौबो खेबसेनो हमजोबो।
औ औ औ ज जोंना बेखौ थाइ होनो।
थाइब्रै
औ थाइब्रै औ ओमफायहाय आ बेखौहाय मा होनो? बेखौहाय खेबसे गारग्रोबायना थाब-थाइसेखौ ओमफाय बे थाइब्रैखौ हायाव दोनो ना औ ओमफाय आरो बेखौ हमखांबाय गोजौनि थाइसेखौ हमखांबाय हमखांनायनि उनावहाय आरो बे थाइसेखौहाय गोजौ गार होनानै हायावहाय खननै बुयोना हायाव बुयो औ बिनि उनावहाय हमनानैहाय उनाव बेखौ थाइब्रैखौ हम-हमथुमफि नांगौ हानिफ्राय।
नंगौ बेबायदिनो खामो एखेयानो नोंनियाबो नोंथांमोन जायगायावबो जोंनि जायगायावबो बे एखेयानो
खर खि खरबो गेलेयोमोन ना
खिखरखौ आं बांद्राय गोसो गैया नोंथाङा एसे
औ हाखरनिफ्राय हाखरावहाय माने गरबा गरबा ओरै मोनबा दसथा हाखर थागोन आरो ना दसथा हाखरावहाय ओ लाइन मोनै जाबाय नालाय मोनबा मोनबा माने लाइन मोननै ओमफ्राय बेवहाय अन्थाइ थाइबा थाइबा थाइबा होगोन आरो ना ओमफ्रायहायो बेखौहाय ओरै अन ओ हाख'र मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे राननांगौ आरो सानैल' गेलेजायो माने ओरै मोनबा नोंनि मोनबा आंनि मोनबा ओमफ्राय बे अन्थाय थाइबाखौ मोनसे मोनसे मोनसे मोनसे हाखरावहाय राननांगौ नों अबेनिफ्राय नोङो फुथुमनो गोसो हाखरनिफ्राय फुथुमनो हागोन ओमफ्रायहायो रानदो अबेयावहाय जोबहैगोन बेयावहाय आरो नोङो फुथुमफिननो हागोन आरोना अन्थायाव अबेयाव बे गर अन्थायाव बेयाव फु मोनहैगोन बेनिफ्राय नोङो फुथुमनो हागोन ओमफायहायो जेरावहाय नोङो एदि रानै रानै जेरावहाय हाखरा बन्द जाहैबाय अन्थाइ थाइसेबो गैयि हाखर मोनहैबाय होमबा नोङो बै जे हाखर गोनां हाखराव बेसिबां अन्थाइ दं बेखौ नों मोनगोन आरोना
नोंगौ औ नोंगौ
ओमफाय बेखौ मोनजाखांबायबा नों थाबथादो बै नेक्स्ट थाङास इया गेलेलायबाय आरोना बिदि।
नोंथाङा बाथा गेलेनायखौ खोनादों?
उम उम खोनादों।
गेलेफेरबाय नामा नोंथाङा?
आंथ' माने रोङामोन नालाय आंरैनो नायनानै थाबाय आरो।
औ जों गेलेदों बाथाखौ औ दा आं एसे नोंथांनो बाथा गेलेनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै। बेखौ जों मा खामो सिगाङावहाय गिबियाव आ मोनसे बाथाखौ बानायग्रोयो जों। बिफांनि बा औवानि बानायनो गाननानै औ ओरै आ रेथेंगोल बा मालायनिखौ कम बास बायदि दानना लायो जों महरखौ। दानानै गोफार खामो खारनो थाखाय औ। बेखौ हाखर खुरो एसे हाखर खुरनानै हाखराव दोननानै ओमफाय जों गोलाव गनजों सिगाङावहा जों बेखौ देग्रोयो। एसे खरा देयो। एसे खरा देबा बियो गोजौ बागदाव खाङो। बे गोजौ बावगदावनाय जों बेखौ नायनानै नांगौ बुनांगौ ओरै बुना हो जेसां गोजान खारना खारो जेसां गोजान खारो बेखौ जोङो बे गुदुंनिफ्राय बे गन गो लावजों जों जायखौ बुयोना बे बुनाय गन गोरावजों जों बेखौ ग सुनांग बै बाथाया गोलै गोलैनाय जायगासिम बेखौ सुयै सुयै जों से ओउ ग-गदुंनिफ्राय गुदुंनिफ्राय बे गनजों सुयो गुदुंनिफ्राय बा थाया जेसेबां गोजानाव गोलैदों बे बाथासिम जों बेखौ सुनांगौ से नै थाम- ब्रै बिदि होननानै सुलाङो। जाय जेसां गोलाव जायो बियो नोंथांनि बि बियो जान जानथाय जागोन आरो।
आं बिदिबो साननाय खोनादोंमोन सानफा सिबखय बिदि होनलायनायबो खोनायोमोन आङो सा होननाय।
ओउ जोंनि ओनसोलाव बे ओरैसो सानोमोन जों से। से नै थामसो औ नोंथांमोननि ओ सोलाव बेफोरबादिसो सामफा सिख सानो नामा ओउ बि नावा आरो दस्रा गुबुन सासे सु सुबुङाबो गथ'वा आरो बि ग बिदिनो एखे गजौ बु हखांनानै आराव बुयो थि गोलैनायाबो गोजान सि सिन जायो। बेबायदि जायनि गोजानसिन जायो बेनो देरहायो आरो बे औ बे जाबाय बाथा गेलेनाय एसे। गिनो गोनांबो गोजानाव थाग्राफोरा मेगना आखाय र आ आंफ्राव बा मेगनफ्राव हाबनायबो जों नुनो मोन्दों गोदो मेगनाव नांनाय एसे एनै एसे गिनो गोनां आरो बे खेलाया एसे गिनो गोनाङानो आरो बे बादिनो खाइ गेलेनाय बाथा गेलेनाय खमलायनाय खमलायनायखौ आं गेलेनो मोनफेराखै नाथाय जों नुबोदों खमलायनाय गेलेनाय बे गिबियाव गाम सा गानो गामसाखो खौ जान्जियावहा आरो जों आरनाइ खानानै खरवाहा आरनाइ खानानै बिदि गायनाय जायो आरो औ नोंथां समा जाबाय नामा उम नंगौ समा जाबाय जों औ दोनथनोसै दे